हेलौ
औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा अह नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलानायखौ जासिनाय थाबाय।
औ बे समाव आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों जा नैबे जोंनि दैग्लांनि गायनाय फुनायनि सायाव। इसे सावरायनो सानदोमोन नों
औ औ नोंथां हागोन।
औ। दे बिदिब्ला नोंथां। ओ। आं सिगाङावनो नोंथांनाव सोंनो स सानदों जे। ओ जों नैबे दैग्लां बो थोराव गायनाय फुनाय होननानै बुङोबा जोङो हो माबादिहै माखौ जोङो गाय गायनाय फुनाय होनना बुङो। आरो जोंनो गायनो फुनो थाखाय मा नांगौ सिगाङाव। आरो माबोरै बेखौ गायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ बिदिब्ला ओ माइ गायनायनि सायाव नोंथाङा सोंबाय जेब्ला आङो फोरमायना होनोसै। औ। ओ माइआानो जोंनि गुदि आबाद नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेखौथ' ओ दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो दा। खोनादो ना नोंथां औ दा दैज्लां दा माइ गायनायनि बोथोर। ओ बेखौहाय माइखौ गायनो थाखाय ओ गिबियावनो जोंनो ओ दै नांगोन।
औ।
फोथाराव।
औ औ।
औ दैखौ नांगोन बेनि उनावहाय ओ जोङो बेखौ फोथारखौहाय जा ओ हालएवनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो गिबियावनो जोङो खोथिया फोनानै लानाय जायो। गायनो थाखाय खोथियाखौ बोरै फोयो होनना बुङोला खोथियाखौहाय ओ माइ ओ फोनो दोननाय माइ माइग्लि होनना बुङोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेखौहाय माइग्लिखौहाय जोङो ओ बस्थायावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो।
औ।
दै बस्थायाव सो सोनानैहाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो। ओ खाननै बा खानथाम बिदि सोमनानै दोननाय जायो। बिनि उनावहाय बेखौ। ओ बोखां ओ बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानैहाय बेखौ। हायाव दोननाय जायो आरो हायाव दोननानै ओ जाहाथे दैया दैया रान रानो आरो ना नोंथां औ बेयावहाय जोंङो थास' बिलाइ बा बिदिनो जायखि जाया बिलाइ खोबनानै होनाय जायो आरो औ थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै होनाय जायो।
औ
ओ बिनि उनावहाय बियो इसे इसे गा-गाजा हर-हरनांगोन आरोना नोंथां।
औ एसे एसे
औ बेयो एसे एसे गाजा हरोब्लाथाय बे ओ बेखौहाय फोथ ओ फोनाय जायो आरो मोजाङै हेवनानै फोनाय जायो आरो बे खोथियायानो एसे ओ रानायालागै बा गायनो जानाया ला से दानसो लायो आरोना
औ नंगौ
औ बे जेब्ला से दानसो जाबाथाय बेखौ फुनानैहाय जोङो गाय-गायफिननाय जायो आरो
औ बेखौ सिगाङाव माने फुना ला र जायो
औ फुना लागोरनाय जायो बेनि उनावहाय मोजाङै ओ जा खौ गायगोन जा हाखौ गायगोन बेखौहाय मोजाङै हालेवनानै ओ लानानै बेयावहाय गायनाय जायो आरो औ ओ बिदिनो नोंथांमोननिखिबो नोंथांमोननिखि ओ माजों बांसिन हेवनाय जायो दानिया ओ ट्रेक्टरजों ना मोसौजों एवनाय जायो माइ गायनो थाखाय बांसिन
औ जोंनिख्रुइ बांसिन होनना बुङोबाथ' दा जों गोबां खम बेबायदि मोसौदो गोदोनि बायदि मोसौदो हालेवनायखौ खम नुनो मोनो। जोंहाथ' न' न'खर न'खर सिगां मोसौ हालि दंमोन द दतवो बे म नुनो मोनला
औ
बेबायदिनो जोङो बांसिन होनना बुंङोबा जों ट्रेक्टरखोनो हालेवनायसो नुयो आरोन ना नोंथां बांसिनै दा बेबायदिनो खायफा खायफा बा गामियाव बा जोंनियावबो खायफाखौ ओ बेबायदि मोसौ हालिजों हालेवनाय नुयो। नाथाय बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवनाय नुयो आरो दा।
मोसो मोसौजों हालेवनायखौ गोबां खम नुनो मोनो आरोना दानिया। औ
औ दा बेबायादिनो ट्रेक्टरजों हालेवनाय नालाय जोंनि जिथु माइ आबाद बे माइ आबादाबो सिगां गोदोनि नांगोलजों हालेवनायजों आरो दा नैबे आथिखालनि ट्रेक्टरजों हालेवनायजों गोबां फाराग जायो आरो। माइनि जिथु फिथाइ बेफोरो औ दा बेयो गायनायाव बो माने जों खायसेनिफ्राय खोनानो मोनो जे गायनाय गायनायफोरावबो उसुबिदा मोनो। जेरै टेक्टरनि फाला बबेयावबा नाङो बबेयावबा नाङा आरो बे हाब्रुआ जिथु नांगोलजों एवनाय बायदि मोजां हा ब्रुजाया नालाय बेयाव। गायनायफोरावबो उसु सुबिदा जानायखौ जों खोनायो दा थिग बेबदिनो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जेब्ला माइखौ दाथ' गायखायो नालाय बेवहाय जोंहा औ दा जोङो जिथु दैज्लां बोथोराव खामानि मावखायो जेब्ला बेनिखायनो जों मिथिना मोनो जिथु माइ गायनायाव ओ माबायदि एवो बा माबायदि गायनायनि सिगां मा खामानि थायो। बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो ना।
औ फोरमायना हो?
औ माइ गायनो होनना बुङोबा जों सिगाङावनो ट्रेक्टरजों हालेवबाय। हालेवनानै थिग बेबा दिनो जोंहा बेयाव मोनसे खामानि थायो जिथु जों आलि होनना बुङो। दैखौ लाखिनो थाखाय जों आलि खामो। बे आलिखौ जों सिगाङावनो दानख्लाना लानाय जायो आरो खदालजों। ओमफ्रायहाय बेखौ फिन आरो खनसेबाव बेनि गोरलै हाब्रुजोंनो जों बेखौ खोफिननाय जायो। जाहाथे औ बियो हाग्रा रज'नो हाया थाबैनो। माइ ओंखारनायनि सिगां बेयाव गोजौ हा ग्रा जानो हाया बेनि था खाय जों गोरलै हाब्रुजों बे आलिखौ खोना लाग्रोनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंहा फिन खेबसेबाव आलि खाखांनायनि उनाव माने ट्रेक्टरजों जेसेआ हायो एसेबां जाहाथे गायनो सुबिदा मोननायनि थाखाय जों हाब्रुखौ बानायनांगौ जायो आरो जेमाननो मोजां हाब्रु जायो एसेबांनो जोंहा माइनि गसाया बारायगोन बा बे माइनि रोदाया औ औ औ आरो माइनि रोद सुनो मोजाङै सुबिदा मोनो। जायनि थाखाय जों माइआ मोजां जायो बिनि थाखाय। हानायमानि जों हाब्रुखौ बानायनो सेस्था खालामो आरो। दा बेयाव औ दा बेबायदिनो ओ जोङो ट्रेक्टरजों खनसेबाव हालेवखांनायनि उनाव आलि खोखांनायनि उनाव दा बेबादि जों नोंथाङा सिगांङाव बुंनाय बायदि ओ जिथु खोथिया बे खोथियाखौ ओ फुखांनानै ओ बेखौ जों फु फुनाय समावनो जोंहा मोनसे खामानि थायो जोंजों आरुं होनना बुङो बा थेंङर होनना बुङो। थेंङलजों औ बै खोथियाखौ ओ मुथा मुथा खायो आरो जायखौ जों मुथि होनना बुङो बे मुथि खायो मुथि खानानै उनाव बेखौ जोङो जै फोथाराव गायगोन जाय फोथाराव बेखौ माइ हिसाबै जों गायहैगोन बेयाव रोगाना दोनैबाय। दोनैनानै बेनि उनाव हाय जोंहा बेबायदिनो गोबां सुबुं लायो नानै बा न'आवनो जों आइजोफोरा बेखौ माइखो बांसिनै आइजोफोरखौसो गायनाय नुयो नङा होमबा नों थां औ आयजोफोरासो गायो नालाय। बेखौ जोङो रोगानानै होयो है-हैनायनि उनावहाय बेखौ राननानै होनायबो जाखायो। जेरै बेखिनियाव बेस एसेबां। खिनि थांगोन बेखिनि मुथिया बेबायदिनो रानना होनायनि उनावहाय ओ बेखौ आइजोफोरा गावनि जि थु मोनसे आन्दाज बे आन्दाजजों ओ गसा लानानै बेबायदि गसा गसा बेखौ गायनाय जायो आरो बेनिफ्राय औ माइ गायखांनायनि उनावहाय जोंहा बेयाव खामानिया बेनो आरो ओ जितु बेयाव दै मोनदोंना मोना खै ओ दैया बेसेबां हाबदो। बेबायदिनो नायनांगौ। जायो।
औ आरो माइफोरा नांगौ नांगौ बिबांनि ओ नांगौ बायदि दै मोनाबा। थाय माइफोरा बारा मोजां जाया नामा नोंथां
औ औ ओ बेयो गोबां माइनि सायावबो सोनारो औ औ माइनि सायावबो गोबां सो-सोनारो। ओ खायसे माइया ओरैबायदि ओ दै मोनाब्लानो बेयो माने फिथाइ ओंखाराबो जानो हायो। आरो खायसे माइआ खम दैयावबो माने फिथाइया होयो आरो फिथाइ होयो बेबाय दि दा औ थिग बेबायदिनो ओ माइयाथ' जोंहा गोबां माइ दोङो नोङा होमबा नोंथां? ओं जेरै हाय जोङो ओ रनजित दङ ओ बायसुमुथि दङो बेनिफ्राय औ जोसा माइब्रा आरो बाहादुर
औ बिदिनो गोबां रो खोमनि आरोना आरो गोदान गोदान माइफोर ओंखारबाय थायो आरोना नोंथां।
औ औ दाथ' जोंहा गोदान गोदान माइ ओंखार औ औ गोदान गोदान माइ ओंखारदों दा थिग थेवबो जोङो माने गुबैहाय जोंनि नैबे ओनसोलाव गायनायनि माइ होनना माइनि मुं होनना मिथियोबा बेखिनियानो आरो बांसिनै। ओ जोसा माइब्रा औ रनजित बाहादुर बिहारि बायदिखौ जोङो गुबैयै माइनि मुं होनना मिथियो आरो।
औ आरो नोंथां औ दाथ' दाथ' ओ माइ गायनायनि बोथोर नङा होमबा नों थां नोंथांमोननि ओनसोलखिहाय ओ माइ गायबायना गायाखै दा?
ओ बे जोंनि ओनसोलाव माइखो खायखाया गायदों सिगाङावनो ओ जोंहा थ' मोनसे नै दा फोरबो फालिदो नोङा होमबा नोंथां? जायखौ जों आमथिसुवा होनो औ औ दा बेवहाय जोंनाव बे थाङागौ मानि माइखौ गायनाय जाया। दा औ खायसेया माने सिगाङाव गायदो लादोंमोन ओमफ्राय दा नैबे जोंहा सानथाम बा सानब्रै समखौ नेथ'नांगौ जासिगोन आरो दा बे जोब्बायबानो ओ जोंनावबो गायनाय जासिगोन ओ बेबायदिनो हालेव वाखैब्ला बेखौ हालेवनाय जासिगोन आरो खोथियाबो फुनाय जासिगोन। बेबादिनो औ। गायनाया जोंहा जागायसिगोन आरो नैबे सानब्रै समनि उनावनो।
औ नियम बायदि फाय जोङो आमथिसुवा होनना बुङोब्ला जों बेयावहाय ओ हालेवनो मोना आरोना दुब्लि फोथारनि खामानि मावनो मोना आरोना नोंथां।
औ औ बेयाव जोङो ओ हालेवनो मोना आरो मेन औ मेनै जों बेयाव खदाल जावनो मोना। बेखायनो जोङो बे ओ बेजिखिनि सान खौ मोजाङै फालिनाय जायो आरो नों
औ नोंगौ आरो नोंथां बे साना ओ सानबेसे ओ नियम बायदिहाय सानबेसे फालिनाय जायो बेखौ?
नैबे जोंनि ओनसोल हिसाबैबा बेखौ जोङो ओ दा ओरैनो सानथामै फालिनाय जायो आरो नैबे देग्लायनि जिथु फोरबो बेखौ जोङो सानब्रै लादों। दा बे सान‌ औ औ सानब्रैनि उनावहाय जों बेखौ ओ फुजा बायदिसिनानि गेजेरजों फोजोबनाय जागोन आरो नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समा जानानै फैबाय औ उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय
औ बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
थाबाय
औ दे बिदिब्ला।